हेल' नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनादों ना
औ औ खोनादों
औ आङो नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ मा आयदा लानानै कल खालामदोंमोन
ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि ओ बर'नि बर'नि कालचारनि बागै आं रायज्लायनो सानदोंमोन बिनि सायाव माने नों थाङा मा सानो माने
औ बर'नि कालचारखौ मोजां नाङो ओमफाय माने
जोंनि बर'नि बे बागुरुमबा बैसागु समा समनि
औ औ
मोजां मोनो आरोना बे समाव मानसि फोरा माने मोसायो जायो
औ
ओ बेखौ मोजां नाङो आरो बर'नि आर'नाइ खौ जोबोद मोजां नुयो
ओमफाय बर'फोरनि बे गाननायखौ दखना जायखौ होनो
औ औ
बेखौबो मोजां नुयो
औ
औ
माने ओ बर'नि कालचरावथ' ओ गोबां माने जोंना बर'ना कालचारा थ' गोबां माने मा होनो दोहोनि आरो ना जोंना कालचारा माने गोबां ओ बुंनो थाङोबा जोंना बैसागु जोंना बर'फोरा बैसागु फालियो औ ओमफ्राय बैसागु औ मागो दमासि सि ओमफ्राय बिथिंजाय आरो बाथौ फुजा होननाय दं बे
आं औग औ।
ओमफ्राय। बैसागुआव नोंथांमोनना मानेमोसागोना मोसाया।
औ जोंना बिदि न' न' थांनानै मोसाहैयो। माने रंजाहैयो आरो ना औ। गामिनि ज' लोगो नांनानै सेंग्रा सिख्ला बयबो। लोगो नांनानै न' न' बिदिनो रंजाहैयो आरो ना।
औ औ।
ओम नों नों नोंथांनालाय।
औ जोंनि गामियावबो बिदिनो माने बैसागुआथ' सातदिन। जाहै-जाहैबाय नालाय सातदिन फालियो ओमफ्राय बेहायनो। ओ गिबि बैसागुआव बैसागुनि सेथि खालाराव माने मोसौ थुखैयो। ओमफ्राय बेनि। उननिफ्राय बेग बाखि माने। ओम जिस जि जिखिनि सम दं बेयाव माने बयबो। गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ ज' ज' ओंखारनानै। ओ मांगियो आरो न' न' थांनानै माने मोसायो ओमफ्राय मांगियो एसे। एसे एनै फैसा इदि बा माइरं बेफोरखौ मांगियो आरो। ओमफ्राय। उनाव बिदिनो रंजायो बाजायो ओमफ्राय बिदिनो ओ खायसे। सेया माने गावनिनो गामियावल' माने ओ पे। बिदि रंजायो ओमफ्राय औ जोंना जोंना। गामिना माने गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो थांनानै माने रंजाहैयो आरो मोसाहैयो।।
औ। नोंथाङा बाथौ धोरोमनि सो। सायाव फंनैसो खोथा फोरमायनो हागोन ना। औ माबायदि फालियो माबायद। बि मा मा खालामो बिदि।
औ बाथौ। बाथौ दोहोरोमाथ' माने। बेथ' बर'फोरनिओ। गिबि धोरोम ओमबा माने। आगु दोहोरोम होनबा बाथौखौनो होनजागोन माने बर'फ्राथ' गोबां गो ओ। ओ ओ। खायसेआथ' गोबां गुबुन गुबुन दोहोरोमबो फालियो नालाय बाट ओ बाथौआ। माने ओ बर'नि होनोब्ला बेनो बाथौआ माने आय। इद ओ बुंगोन खौ। ओ अरिजिनल होनदोगोन आरो ना माने बात'आत। थ' ओ बाथौआव औ औ। बाथौआ माने मोनबा। मा होनो बेखौ एलिमेन्टस। बेखौबो फोथायो आरो माने बार दैै हा अर अख्रां। ओमफ्राय बेखौ फुजियो बाथ माने बर'फ्रा आरोना बाथौना बाद। बाथौ दोहोरोमाव ओमफ्राय ओ बेहाय
फालियो मा मा खालामो
माने बाथौ ना सिजौ दफांखौ जों फुजियो माने बाथौ दोहोरोमाव ओमफ ओमफ्राय बेहाय मंगबार मंगलबार खाला माने याव बयबो माने गोथारै माने दुगैस्रां लोबस्रां स्रांनानै ओ आलारि बाथि जलायनानै बयबो खुलुमो बा बाथौखौ ओमफ्राय बा सिजौ सिजौ बिफां बा बोराइ बाथौ ओमफ्राय आनान गसाइखौ ओमफ्राय आरो बाथौआव जों माइनाव माइनाव बिमा माखौबो जों फुजियो माने बे बाथौआव बयबो थानसालियाव मंगलबार सानाव बयबो माने आरज गाबहैयो
औ एसे मोजाङै खिन्थादो बोरै माने मा गाननानै थाङो बोरै बोरै
औ माने बाथौ थानसालियाव दखना गाननाय दखना गा गाननानै थाङो सोरबा सोरबा माने बिदन बिदन दख'ना गाननानै थाङो बा सोरबा अग्रं दख'ना गाननानै थाङो ओमफ्राय ओ माने माने बाथौ थानसालियाव थाङोब्ला माने आरज गाबनाय समाव गोमो दखना ओमफ्राय गोथां गोथां ब्लाउस आरो गुफुर जि लानांगौ बिनो जाबाय आरो माने आवगोल बिदि नङामोन ओमफ्राय दा बिदि जाबाय आरो
नोंथाङा मागो दमासि हागोन ना
मागो दमासि औ मागो दमा औ खोनादों ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ मागो दमासियाव माने बेथ' निउ इयाराव जाहैबाय नालाय ओ मा होनगोन बोसोर गोदान बोसोर गोदानाव जोंना मागो दमासिखौ होन नो मागो दम बेवहाय जोंना ओ बयबो फिथा फिथा सावनानै जालायो आरो बे मागो दमासियावनो जोंना माने सेथि खालाराव बेनि बेहाय जोङो बयबो माने भेलागर बेखौ सावो आरो देहेरा देरा लुनानै सावो माने जिगाब बा ओ थालिर बिलाइजों लुयो जाय औवा औवाजों लुनानै बेहाय थालिर बिलाइ गोरान ओमफ्राय ओ ओ मा होनो बे जिगाब माइ माइ हाखांनानै जिगाब ओंखारनायखौ बेखौबो हो-होदेरो आरो ओमफ्राय फुङावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रांनानै फुङावनो बेखौ अर सावनानै बयबो फुजियो आरो माने रंजायो
नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना मा मा बिदि फिथा सावो? मामा मामा नाम मा मा मा
माने जायगा लानो जायगायैथ' फिथाफोरनि मुं ङा गुबुन गुबुन जाहैबाय नालाय ओमफ्राय जोंनिथिं हाय फिथाफोरखौ माने एन्थाब फिथा बेखौ बानायो ओमफ्राय लावदुम फिथा जायखौ जोंनिथिं
औ
हुगुमा होनो ओमफ्राय बेखौ खला साबि होननाय दं बे फिथाखौबो बानायो ओमफ्राय गरसि फिथा बेखौबो बनायो ओमफ्राय खायसेया हासुं फिथाबो बानायो ओमफ्राय नारेंखलजों लारु लारु बानायो बा सिंजों लारु बानायो एनथाबफोरखौबो माने सिबिं जोंबो बानायो बा नालेंखर एबा गुरु मेथाइ बेजों
अ
बेफोरखौ बानायनानै माने बयबो जालोयो आरो माने ननानै जायो आरो
औ
ओमफ्राय नोंथांनिथिं माने मा मा फिथा सावनानै जायो मागो दमासियाव आंनो एसे खोन्थानो हागोन ना
औ जोंनिथिंजायबो औ औ खोनादों जोंनिथिंजायबो बिदिनो टावनि सिथाव जायखौ माने थावआव होनानै एवो औ बेखौ होनो थावनि सिटाव ओमफ्राय एनथाब बिदिनो लावदुम फि था लारु नारेंखलनि खलनि सुजिनि बिदिनो आलदा आलादा बानायो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो न' न' थाङो जायो रंजायो मागो दमासियाव बिदिनो रंजालायो न'खरजों न'खर
औ ओमफ्राय नोंथां माने जोंनाथ' माने जोंना भारतआवथ' दिवालि हलि बेफोरखौ फुजियोना फालियो ओमफ्राय माने नोंथां नोंथाङा माने दिवालिखौ माबै फालियो बेसे खोन्थानो हागोन ना
औ औ औ दिवालि समाव जोङो मा होनो बेखौ थालिरनि दंफाङा बेखौ जोङो गायो आरो ना
औ औ
औ ओमफ्राय बेयाव साथि लगायो बिदिनो खुलुमो साथि लगायो हराव बिदिनो न' खौ साजायनोबाथ' लाइट फोर जों साजायनो ह हायो आरो ना
ओमफ्राय लाइटफोरजों साजायो ओमफ्राय बिदिनो बमा गावो बयबो रंजायो ओ बिदिनो रंजायो आरोना
औ
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ नोंथांजों रायज्लायना आंबो गोजोननाय थाबाय माने बेसेन गोसा समखौ होनो नायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर जासिहरनाय थाबाय आंनिसिम नोंथांनिसिम औ दे बिदिब्ला दोनसै
औ दे बिदि होनब्ला औ